हेलौ
हेलौ नोंथां
ओ नोंथां
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा?
दङ ओरैनो
अ नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय
अ जाथवाखैनो दासो संगासिनो दं नोंथां नोंथाङा
हेलौ आंनि रावखौ मोजाङै खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
अ ओ नोंथांखौ आं ओ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों आं नोंथांजों एसे ओ बरनि हाबा खान्थिनि बारै एसे सावरायनो सानदोंमोन
अ जागोन दे नोंथां
अ थबिदिब्ला नोंथाङा ओ सावरायनो थाखाय एसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ थ बिदिब्ला जोङो जागायनोसै
अ मानो मानो बुङो ब्ला जोङो ओ गोदोनिफ्राय सोलिबाय थायो जोङो मोनसे हाबा होनाया मोनसे बरनि खान्थि हिसाबै बाहायो ओ मानो होननानै बुङो जोङो गुबुन हारिफोराबो ओ हाबाखौ बाहायो। ओ आरो जों बरफोरनाथ हाबा होनोब्ला ओ बयबो साफ्रोमबो माने मानिनाय जायो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला हाबायावहायो बायदि बायदि रोखोमनि बा जोङो ओ जाहोयो बा रायजोफोरखौ जाहोनाय जायो।
औ औ
आरो बरनि हाबा होननानै बुङोब्ला बायदि बायदि बायदि दं जेरै बरफोरा बो माने सोरबा आलादा आलादा खुङो हाबाखौ सोरबा आलादा हाबाया उम सोरबा हाथा सु सुनिबो होनो सोरबा हाबा गिदिरबो बानायो ओ हाथासुनियाव थ जों बरनि ओंख्रिखौ बाहायनाय जायो मानो होनोब्ला ओ जोङो जिथिया हाबा बाथाय बेयाव हाथा खुरनाय होनो। बे हाबा हाथा खुरनायावहाय जोङो बर'नि ओंख्रि बा उम मा मा होनो अनला ओंख्रिखौ बाहायनाय जायो ओ ओं बाथौआरि धोरोम फोरा। बा ब्रह्म धोरोमफोरनिखौ आं इमानखि मोम मोजां मिथिया खिन्थु बिसोरनियाबो ओ आवाथि सावनानै बा बिसोरबो बिबायदि जेरै जोङो बाहायो बि बेबायदिनो आरो। आरो खृष्टान होनोब्लाबो खृष्ट गिर्जायाव हाबा जानाय जायो।
औ औ।
हाबायावथ' जोङो बायदि बायदि रोखोमनि बा बायदि बायदि ओ फिथाइ-सामथाइ होयो ब्रह्म धोरोमनिया किन्तु ओ ख्रिस्तान धोरोमनि याबो बिदिनो बा गासैबो हाबाया एखेयानो होननानै बुंनाया बुंजायो आरो ना आं मिथिनायाव ओ नोंथाङा मा बुंनो सानो नो? नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन हागोन ना?
औ नोंथां आङो आङो जेखिनि मिथिगौ आं बेखौ एसे फोरमायनो सानदों।
औ औ।
थ' जोङो जोंनि ओ बाथौआरि धोरोम धोरोमनि हाबा खान्थियाव हाबाया गासै हाबाया गासै ओ मोनबा रोखोमनि जायो ओ बे मोनबा हाबाफोरनि मुङानो जादों जेरै हाबा गोमोन थायो हाबा गो थां गोरजिया हाबा दंखा हाबा आरो गदाय एबा बिहारि ला नाय हाबा जायो। ओ जोङो हाबा गोमोन होननानै ओ बुङोब्ला बे हाबानि नेमखान्थि बेफोर गासैखौबो ओम सोलिनानै हाबा जायो जिहेथु बेखौनो हाबा गोमोन होननानै बुङो। थ' बे आरो हाब बा गोमोनाव ओ मोननै ओ बाहागो थाबावो। बे बेनो जादों हा आबुं हाबा आरो हाबा दांनख्रेब एबा दावथुब हाबा होननानै बुङो जायखौ।
औ औ
बिदिनो हाबा गोथाङाबो बिनिनो मोनसे बाहागो जेरै हाबा गोथाङाव खारसनानै हाबा लानाय एबा दोनखारनाय। सोरबा बोना लायनाय बेबायदि ओ खायसे हौवाफोरा बेबायदि खामो नालाय। ओ एबा हिन्जावफोरा खार जनानै थाफायो बेबायदि हाबाखौनो ओ हाबा गोथां होननानै बुङो
औ नोंथां
आरो बिदिनो गोरजिया बायावबो ओम सासे सेंग्राया हि हिन्जावसानि न'आव ओ गोरजिया थाहैनो गोनां जायो बे गोरजिया थानाय हाबाखौबो हाबानि खान्थि बायदियै सोलिनानै हाबा होनाय जायो सानै सेंग्रा सिख्लाखाखौ बे बेनि उनाव बियो हिनजावसानि न'आव गोरजिया थाहैनो गोनां जायो थ बिदिनो खा हाबायावबो जेब्ला ओम सासे हिनजाव या हाबा जाखांबाय हाबा जाखांनाय उन हाबा जाखांनाय खांनायनि उनाव ओ बिनि फिसाया थैयोबा थ' बिनो ओम आरो सासे हौवा एबा सेंग्रा बेनो हाबा होफिननायखौनो दंखा हाबा होननानै बुङो थ' बिदिनो आरो दंबावो बो गदाय हाबा बे गदाय हाबायाव सासे हौवासाया ओ हिन्जाव हाबा खालामबाय हाबा खालामखांनानै आरो गुबुन सासे आरो बियो हिन्जावसा मोजां मोननानै हाबा खालामबावफिनोबा बिखोनो गदाय हाबा होननानै बुङो बिदिनो ओ जोंनि बाथौआरि धोरोमनि हाबा खान्थियाव माखासे रोखोमनि ओम हाबानि बाहागोफोर दङ दे बेफोरखौ ओम उम बेफोर गासैखौबो खान्थि बायदि सो सोलिनानै हाबा होनाय जायो सानै सेंग्रा आरो सिख्लाखाखौ।
औ औ नोंथां।
थ' बिदिनो नोंथाङा आरो माबाफोर ओ फोरमायबावनो सानदों नामा हाबानि बारै?
ओ हाबानि बागै थ' बुंनाय बायदि जायो नोंनो बुंलांखाबाय। ओ आथिखालाव आरो उन्दै उन्दै हाबा होनायखौ बन्द' खालामगासिनो दं नोंथाङाबो मिथिखायो। बा गोदोनि समाव हायो। जोङो ओ बर'फोरा हायो जेथिया ओ जिनै बोसोर जाब्लानो हाबा जायोमोन। दानि समावथ' जोङो बेबायदि माने जुगजों लोगोसे बा आथिखालनि मुगाजों जोङो सोलायनानै बेबायदि गैला माने ओ गोदोनि जुग औ जेथिया ओ जोङो देरबोदों बा जोङो बा जि दानो रोङो बा जि दानो रोंबानो गोदोनि समावहाय हाबा होनाय जायोमोन आरो। ओ दानि जुगावथ' बेबायदि नङ ला गोदोनि समावथ' ओ हाबा होननानै बुङोब्ला माने जेथिया गावहा माने एसे देरबोयो होनब्लानो माने जि दानो लुनो रोङोब्लानो बिमा बिफाया हाबा हरनाय जायोमोन दानि जुगावथ' बेबायदि बहुद सोलायनो हमबाय। गोदोनि आरो दानि जुगजों माने बिराद फाराग जाबाय आरो। दानि जुगाथ' माने बाद बादायलायनायनि मुग बायदि जाहैबाय। मानो होननानै बुङोब्ला ओ दानि जुगावहाय बे हाबा होनायानो बाराखिनि जाला जेथिया नों जुदि गावनि गावनि माने जि साननाय बा गावनि बा ओ थांखि बा थांखिफोरखौ ओ ओ जाफुं जाफुंसारनानैसो दानिया बांसिन आं नुनाय बायदियावबा हाबा जायो आरो। खायसे खायसेया जायो खिन्थु गोदो गोदोनि आरो दानि जुगजों माने गोबां सोलायनो हमबाय गोदोयो माने ओ बांद्राय बेबायदि गैयामोन बा लि बेबायदि हाबा जाया जानो जायोल'मोन मानो होनब्ला गोदोनि समावहाय जुदि जि दानो रोङाब्लानो ओ हाबा लायामोन बा हाबा जानो मोनामोन बेबायदिमोन दानि जुगावथ' बिबायदि गैला। गोबां गोमालांनो हमबाय आरो। जुगजों लोगोसे बा जों बे आथिखालनि मुगाजों लोगोसे जोंनि जायगायाव दाबो दं दां बिखौथ' आं मिथिया खिन्थु गोबां सोलायनो हमबाय आरो दानि आरो गोदोनि बिराद सोलायनो हमबाय
औ। गोदोथ' हिनजाव नायनो थांनाय समाव
औ बुं दे नोंथां
औ उह गोदोनि समावथ' उह सासे हौवासाया ओ हिन्जाव नायनो थाङोब्लाथ थ' ओ उखुमाव आसान थेबनानै ओम गारबोयोमोन
औ नोंथां।
ओम बे हिन्जावसाया बे आसानखौ ओ गानोब्लासो बियो बिखौ ओ एक्सेप्ट खालामनाय जागोन आरो हौवासाखौ जुदि बियो आसानखौ गानाब्ला बियो बेखौ हाबा खालामा बिदि जोङो ओ मिनथिनो मोनोमोन आरो
औ नोंथां।
दि ओम खान्थिया दाथ' गैला नोंथाङा बुंनाय ओ नोंथाङा दि दा बावैसो बुं बुंलांबाय गोदोनि आरो दानि जुगजों एसेबो ओ गोरोबलायला होननानै थ' बिदिनो माखासे गोदोनि नेम खान्थिफोरा ओ सोलायलांनो हमदो गोबां ओ हाबाफोराव दानिया ओ लमपेेनफोर गाननानै ओ हौवासाफोरा रिसिपसनाव थायो रिसिपसन दे खालि
औ-औ
ओम बिदिनो दानिया मरदान जुग जाबाय नालाय ओं गोबां ओ माखासे खान्थिफोरखौबो ओ सोलाय सोलायनानै हाबा खालामो दानिया थ' नोंथाङा आरो ओम माबाफोर फोरमायबावनो हागोन नामा?
आरो गोदोनि समावहाय जुदि बे मा नों बुंलांनाय बायदि ओ इन्जुर बा उखुमाव आसासोन ओ केेथामा दोननायाव जुदि ओ हि जावा राजि जायाबा हिनजावा ओ आसिंखौ माने माबायदि दोनलाङो होनबा जायो मानसि ओइ हिनजावा बिजों हाबा जानो गोनांमोन बियो माने जुदि बि आसेनखो नुओब्ला बिसोरनि हाबाया केन्सेल जायोमोन माने गोदोनि समावहायो। आ दानि समावथ' बेबायदि नंला। दानि समावथ' ओ जेरै ओ इ गोदोआ जेरै इदिमोन बा दानि स समाव माने उल्था जाबोनो हमबाय। ओ नोंथां होमबा जोंथ' गोबां समालागै जोङो गोबां खोथा रायलायबाय बा जोङो नोंनि आरो आंनि जि खिनि मिथिगौ जों बेखौथ' सावरालायबाय बा ओ बेफोरखौ जों खिथालायबाय ओ नोंथांनिसिम रोजा रोजा सा सामायख'र थाबायबा सामायखर बाहरनाय जाबाय नोंथांसिम। ओ जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ देज दे नोंथां।
औ दे।
औ।